हेल'।
औ खोनादों।
औ खोनादों आब' आंनिखौ खोनादोंना नोंथाङा आब'।
औ औ खोनाफैदों।
दे फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ जासरबाय आब'।
ओं गोजोननाय थाबाय आगै।
उम दा मा खालामदों?
दासो फुंनि साहा फुदुंनानै साहा लोंखांनानै दसे ओरैनो जिरायनानै दंथ'योमोन आरो ओमफ्राय बेखायनो थाख हाबबाय हाबनानै जोंखौ नुबाय नुनानै ओमफ्राय दसे रायजलायनोसै होननानै
औ।
औ।
उम ओरैनो खबर थबर मोजांना आब'?
औ खबरा मोजाङैनो दंथ'यो एसेबां माने गाज्रि नङा इसेबां मोजांबो नङा माने दङ आरो।
आं आंनो बिदिनो। गेजेरावनो दं।
उम।
ओरैनो आगैया बर' हारिनि माबाफोरखौ मा होनो? हालेवनाय आलि खोनाय बेफोरखौ रोङोन ना रोङा?
आं हालेवफेराखै आब' ओरै आलिफोरखौ
उम।
ओमफ्राय हालवनायखौ हालेफेराखै आं।
औ दाना रावबो हालेवलानोबाय
दाना ट्रेक्टरसो होजोबसैबो नालाय।
ओ दाना हालेवला न'खरावनो हालेवनायखौ नुला नालाय
नांगोलजों हालेवनायखौबो सोलोंनाय जायासै ना।
ओंखायनो होनदां न'खरावनो हालेवनायखौयानो गैला नालाय बेखायनो रोंला आरो ना। सोलोंनायबो जालाबा।
उम।
रोंगोन माबाबालाय मानो रोङा जानो।
सोलोंबा रोंगोन माने सोलोंबाथ' हायो होननाय बुस्थुआनो गैखाया हदा मोनसे नाजायोबा, सोलोंबा हागोन।
औ।
आबना
जोंहा माइ गाया आगै ओहो।
एसेबां बे बुरजा जाहा माइ गायलायनाय माने हायानो बांद्राय बुरजा गायखाया जोंहा ओरैनो एसेल' दं थानो आन्थाल'।
जों जोंनाबो गैखाया ओरैनो गोरान खेथि मावलाबायग्रा एसे। गयफोर गायलाबायनाय माइबो गायखाया।
बारा बुरजा गैखायामोन थाम बिगाल'खासै नालाय ओमफ्राय गय गायबाय एसे ओमफ्राय ओरैनो मैगं थैगं जानो थाखाय मैगं थाइगं जानो थाखाय नांगौना एसे बेखौ एसे दोनबाय ओमफ्राय बिदिनो ओ माबानो थाखाय बेरा दुमनो थाखाय मालाबा मालाबा ओरैनो न' लुसथाबलाबायनो फिसा फिसा न' लुसाबला बायनो औवा नाङानि गोनांथि जायोना बेखायनो औवाफोर गायनानै दोनबाय एसे बिदि ज ए गोबां बुरजा गैया
गय एसे गायनाय दं ओमफ्रायो औवा एसे दं आरोखि बिदिनो औवा बो नांगौ नालाय गोदो गायनानै गालांनाय आंनि भाहा बिदिनो दुइ बिगाल'खा आंना आंनि बाहाबा आरोखि फ्राय ओरैनो आबौमोना बिदिनो माबासो दङ सात बिगासो खम
जोंनाबो नोंगै नोंगैनि बाहागोआव थाम बिगा दं आरो ओमफ्राय बाबाजों फंबाय सासे दंबावा बिसना दं आरो बिदिनो बा द' बिगासो।
औ
हायोलै मालाय माथ दारिख गोलावफ्रामा बिदियावनो माबासेयावनो न' गंसेनि जख हबा मेनला माबानानै थायो जानानै थायो बेखायनो जोंहाबो जोंनालाय माथो ए बुरजा बुरजा हा हु थाबाबो जोंनि हारिफ्रा मावबावासो आरो माबाबावोसो मालायनि बे दारि गोलावफोरनि आखाइयावसो थालिर गायनायनो गय गायनायनो बिसोरसो माबाजोबो जोंनियावथ' दा बिदि
होनबा फवासे आदा बिगा हायावनो मेरला मावनानै जानो हायो
बेखायनो आं बारा बेफोरखौ बेखौ जेबो साना आङो हा हुनि सोमोन्दै गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायनि सोमोन्दै आं बांद्रायथ'बां बिदि गोनांथि थि साना आरो मानो होननानै बुंबा जिखिनि दं औ जिखिनि दं बेजोंनो गोजोननाय दं आरो
गोजोननाय थानांगौ नों नांगौखिनिखौ मोनजोबखाया नों लुुबैनायखिनिखौ
औ मानसियालाय जिउआव नोङो बायदिसिना बुस्थु हास्थायो लानो लुबैयो आरो नोंनि गोसोनि हास्थायनाय लुबैनायखौ मालाबाबो सुफुंजोबनो हाखाया बियो मालाबाबो जाखाया जों हाजार नोंनि नोंनि न'खरनि एभेलेबोल सम्फथि थाबाबो आरो नोङो लुबैबावगोन गिदिर गिदिर सिमां सुजोबावगोन बेखायनो आं बांद्रायदिबो साना गाननाय जोमनायनि बेलायावबो आं बिदि ओइ उमुगा बायदों ओरैबायदि बायदों आं बिदि बायगोन आंनाव बिदि बारा गैया मानो होनबा जा दं आं बेजोंनो गोजोननाय दं जिखिनि मोनबानो आंहा बेजोंनो गोजोननाय दं बेनिफ्राय आङो बारा बिदि जेबो लुबैयो आं आरो जोंनाव जों दा नोंगौ बिदि आंजों जों सानैल' जों सानैल'बाबो जोङो
औ
माबलाबाबो दिनैसिम जानाय लोंनायनि बेफोरबायदि दावराव दावसि जाफेरा गाननाय जोमनायनि बेफोरबायदि दावराव दावसि गैफेरा आरो जोंना जि बेखिनि दं बेजोंनो गोजोननाय दं
उम बिदिनो अनलायनानै थानांगौ आब' एखमबा समाव जागोनबो बिदिनो संसार जानायाव बिदिनो संख्रि बानलुनिया एसे एनैया नांलायनाया
ओ ओ एसे एनै बे माबानियाव जायो जों रांनि बेलाफ्राव मालाबाफोर एसे एनै बे मालाबाफोराव जायो आरो ओं ओमफाय खिन्थु जानाय लोंनायनि बेलायाव आरो माबानि बेलायाव गाननाय जोमनायनि बेलायावबो जोंखौ रावबो खिथाफेरनो रोङा बे बे उमुखना बिजिया दख'ना मोनैनि बिदि जादोंनो इसा दिनै मोनायाव ओंख्रि ओंख्रिनि बिदि जादोंनो बिदिया गैया आरो जोंनाव बे थाव संख्रि बानलुनि मालाबा बे रां खावरिनि थाखाय एसे एनै जायो।
दान्थे बि दान्थे दान्थे बिदान्थे जालाय लायो ओमफ्राय थेवबो जोंनाव जानाय लोंनायनि गाननाय जोमनाय जोंनि खाथि खाथि मेलला जानाय लोंनायनि थाखायनो ना बेदरनि थाखायनो दावराव दावसि जानानै नै न'आव गारनानै थांनां गुगुलाय नांनाय मानांगुलाय नांनाय इदि जानाय दङ खिन्थु जोंनाव बिदि जोंनाव गैफेरा आरो जि लाबोबाय नोंहा बबे से-बेसेबां जानो हागौ नोंनि जानो हानाय खिनिखौ जाबाय नोंहा जानो हायाबा थाबाय बिदि आरो जोंनाव इदि माबालायनाय गैया आरो आंनो बांसिन होनांगोन आंनो खमसिन होनांगोन जोंनाव बिदि गैया। आरो जोंहा नोंगुमैया नोंगुमैया माबा गैया नालाय एखायनो सोलिनो हायो आरो जों सानैनि गेजेराव मानो होननानै बुङोबा बारा निसा बुस्थुफोरखौ लाया नालाय
आरो बे निसा बुस्थुआबो मोनसे न'खराव दावराव दावसि बानायो।
उम
जायनि न'खराव निसा बुस्थु जाग्रा लोंग्रा दंना बे मा न'खराव दावराव दावसिया अराय समनि थाखाय सोमजिबाय थाखागोन आरखि
उम उम मानो होनबा जोंना बाबायानो लोङोमोनना बिराद लोङोमोन आमफाय खिन्थु नोंगुमैमोनहा इदि नो लोङा आरो जेनेबा मानसिफ्रा होनोना बिफा जेरै फिसा एरे होननानै खिन्थु जोंनाव इदि नङा आरो फि फिफा जेरै फिसा एरै जोंनाव बिदि नङा बाबाया लोङो बिराद लोङो। खिन्थु नोंगुमैमोनहा सानैबो इदि लोङा आरो बांद्राय बिदि बांद्राय माने जोंना बायनानै लोंफेरखाया नोंगुमैया।
औ औ माने सोरबा सोरबा फिफाफ्रा जौ फाग्ला जानो हागौ नाथाय फिसाज्लाफ्रासो मोजां जाबावगोन बिनि फिसाफ्रासो माने भुगिनांखाबाय आरोखि ना बे फिफानि लोंनायखौनो सहायनो हाखाला बियो अ आफायाबो बिदि जौ फाग्ला बा आंबो जौ फाग्ला जाबा बिसिबां मिनि थावथाव जागोन बेफोरबायदि साननाय फैयो आरोखि ना। जाय न'खराव जौ लोंग्रानि फिसाला बे बेफोरबायदि साननाय फैयो आरखि ना बेनिखायनो फिफाया जौ फाग्लाबा फिसालाया आरो लोंङिसो जाबावगोन बे न'खराव
उम जोंनाथ' दा इदि बाबाया लोङोमोन अयथसार लोङो आमफाय उन्दैनिफ्रायनो गावसोर खस्थ' मोननाय हिसाबै दा माबाया आरो लोङा नोंगुमोनहा सानैबो लोंआ आरो बेफोरबायदि मालाबाफोराव बिदिनो गामियाव मालाबाफोर हाबा खेराइफोर जायोबा पसकास फोर जायोबा एसे एनैफोरखौ लोङो। थेवबो इदि बायनानै लोंलायनाय सोरजोंबा लोंनानै बुलायलायनाय बिदियाव गैया आरो
सिमा थानांगौ लोंनायनिबो बे फेलायजासे लोङोबा बे गाज्रि माने बोथोरखौ लानानै लोंनो रोंनांगौ जौखौ आमफ्रायो बिदिनो सम स सम बिदिनो गोबावजों खनसे लों आमफाय सिमा बारलायनायल' लोंनोनो नाङा आरखि ना।
औ
बेफोरबायदि आंनि साननायाव आरोखि ना ओं बिदि लोंनांगौ जायो।
गावनि नखर गावनि माबाफोरखौ जोङो मोजां खालामनो थाखाय जोङो बयबो गाव गावबा गाव नाजालांनांगोन आरो दिनै जोंनि हारियाव बे जोमायानो जोंनि कालसार होननानै बुंबाबो बे गोरोन्थिसो मानो होननानै बुंबा नोंगौ आबै आबौमोनहा लोङोमोन खिन्थु दानि जुगनि बायदि लोङामोन आ बै आबै मोनहा ओरैनो बिस नाव मुलि होननाय गैया जेबो गैया एमावजों जानाय जिखिनि बेफोरबायदिखौनो ओ लोंनानै आ आबौ आबैमोनहा जिउ खांदोंमोन फुदुंलायनानैसो लोंबावोमोन बिसोरो। खिन्थु दानाय दानि जुगाव बिदि नङाना
उम
मा मा मुलि होबाय दसे दसेनो जाबाय दसे दसेनो ओ मावनोसै दसे दसे दसेनो माबानोसै लोंनोसै नै बे खुनु माबा गैला ओमफ्राय होनो
आरो गोबां मानसिफोरबो दङ दानि जुगाव अनेख से सोलायजोब्बाय होनजायो मथा मथिया जानाय लोंनायजों लोगोसे आरो बायदिसिना नोङो बायदिसिना निसा बुस्थु सोबनाय जानाय बेफोरबायदियाबो गाज्रि जालांबाय आरोखिना
औ
दानि लाइमोन सेंग्राफोर
उम
सिख्लाफोर ज' ज' थानानै सोब नाय जानाय बायदिसिना बेफोरावबो गोफबनानै थाबाय आरोखिना
उम ओइ गोदो जों फरायनाय समाव जों फरायनाय समाव सासे माबानि मा होनो क्लास सिक्सनि गथ'आ दखान हाथायसिम थांनो हानाय बिदि माबायानो गैयामोन साहसानो गैयामोन दानि गथ'फोरखौ नाय माला माला थाङो अबाव अबाव थाङो
बेरायनायनिबो सिमा थायो बेरायनाया बेरायनांगौ नाथाय बेफोरबायदि हरना हागौना बे बाराद्राय अफारद्राय लोंला जाला जों बेरायनो नाङा आरोखिना
बेरायनायाबो मोजां जायगायाव बेरायाना बिसोरो खना खनला जायगायावसो बेरायो बिदि खना खना जायगायाव बबहाय सोबनाय जानाय बि दिनिसायावसो खिन्थु ओ जों
माने बिसोर गियान आरजिनो थाखाय बेराय आरोखि
औ
उम
आरो गोदोजों फरायनाय समाव ना जोङो मेरला आवोद नलेज बिजाबफोर बायनानै फरायोमोन दा रावखौबो जों बिजाबखौनो फरायनायखौ नुला ओ अबावबा ओ सभाफोराव थांबा माबा बिजाब बायनाय खौनो नुला दाना गथ' गथ' गथ' मानसिफोरखौ खालि नुयो दाना गेदेर गेदेर मानसिफोर बैसोगोरा मानसिफोर खौल' बिजाब बायनाय नुयो खिन्थु माबाफोरखौ बिजाब बायनायखौनो नुला खिन्थु जोंनि समाव जों थांनाय समाव गथ' गथ' जायफोर फरायफुनाय बिसोर बायदिया दम बिजाब बायं दाना बायला बिजाबखौनो फरायनो बाबाय
उम
बिजाब फरायनानै आंबो मोजां मोनोमोन सिगां समाव बिजाब फरायनो बिजाब माबानो बिराद मोजां मोनोमोनो आंबो दाबो बिराद मोजां मोनो।
फरायना मोजां मोनो ओरै प्रमद चन्द्र बसुमतारि मोननि खन्थाइफोर ईसान चन्द्र मुसाहारि मोननि बिसेबां मोजां-मोजां खन थाय दं बिफोरबादि खन्थायखौ फरायोबा गोसोआनो बोरैबा मोन-
उ माने नोङो गुबुनखौबो फोरोंनो हायो ओ गुबुनखौबो फोरोंनो हायो। गावबो सोलोंनो हायो जोंथ' जोंनि थांनानै थाजासिमाव जोङो गियानखौ मानो होननानै बुंबा जों गियान खौ मोनजोबबाय होननानै बुंनो हाया नोङो सासे उन्दैनिफ्रायबाबो नोङो सोलोंनानै लानो गोनां माखासे गियान थायो। जायखौ नोङो माने जिउनि जोबथासिम गियानखौ सोलोंनांगौ दङो आरो बयबो फरायनायाबो जे नोङो जोबो बे नङा मानो होननानै बुोबा जिउनि जोब नों जिउ जोब- लांबाबो नोंनि फरायनाया थालांबावगोनसो आद्रा थालांबावगोनसो। दाथ' गिदिर-गिदिर खन्थाइगिरिफ्रा इदिना दा डक्टर अजित बर'आव मोनबायदियानो माबायदि माबा खालामो बिनि माबाफोरखौ नायबाथाय बोरैबा मोनलायलायो। गोसोआनो
औ
दं औ
समा जाबायनि आब' ओमफ्राय उनाव लारायनोसै नामा आब'?
औ दे दे दे